औ नोंथां खोनादों ना?
अ आं नोंथांनाव दा गोजोनना बिलिनि आमलायनाय थाबाय ।
औ- औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरगोरनाय थाबाय ।
अ आं दा नोंथांनाव मोन-मोनसे कुइसन सोंनायदो आरो । उम नोंथांमोननि ओनसोलाव आफादखौ माबोरै मावनाय जायो?
औ नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोननै रोखोमनि थायैबाय जेरै दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद । ओ नोंथांनो दैज्लांनि आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै ओ दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो माइनि आबादखौ बुंनो हायो नोंथां माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय गिबियाव मा माइलि‌ माइलिख खौ जोङो न'आव थिनानै दोननाय बैखायाब्लाबथाय जोङो बेखौ बाजार हक बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो बेखौ आरो लाबोखांनायनि उनाव फाखोनि बस्थायाव साननै बा हरनै बेखौ सो सोमना दोनना दोनहाबनाय जाय दैयाव आरो बेखौ बोखांनानै हायाव फेनस्रानानै दोननानै दै एसे सारस्रिनानै बेखौ थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों साननै ओं खोबनान दोननाय जायो बेनि उनावहाय बेयो जेब्ला गाजा बेरखाङो अब्ला जोङो बेखौ फोनो थाखाय गिबियावनो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवना लागोरना जायो आथिख खोल मुगायावथ' गोबाङानो नांगोलखौ बाहायनाय जों नुनो मोनला बांसिन सुबुंफोरानो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेफोरबादिनो जोंनि ओनस चोलाबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो ओंथां बेफोरबायदिनो जों ट्रेक्टरजों हालेवना ला आंने उनाव जों बेखौ फोनानै लायो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो गोबां रासायनारि मुल हासार बा मुलै बाहायनाय जों नुनो जाहाथे जोंनि बे खोथियाया
एम्फौ जायाबा मोजां मोजां रोखोमनि जायो बे रोखोमनि हास हार मुलि बाहायनो बाहायो जों नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो बे खोथिया जेब्ला जो जौनानै गोजौ जाबोयो अब्ला जों बेखौ गायनो था गायनो थाखाय जों गुबुन दाबसे हायाव ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवना लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बै खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो। ओ आरो खायसे ओनसोलावहाय जोङो नुनो मोनो दि खायसे गोथौ गोथौ जायगायावहाय जोङो गायनो थाखाय खोथियाखौ जावायना दोननायखौबो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों नोंथां ओ बेफोरबा दिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बैफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि ओ दैज्लांनि आबाद जेरैहाय दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि ओ लाव खुमब्रा पथल काख्रेल बायदिसिना रोखोमनि जों मैगं गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
उम नंगौ नोंथां
जोङो काक्रेल कक्रेल आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव बेनि बेद बेदरखौ जोङो सक गलाफोर फोरावबो मोननाय जायोबा न'आवबो थिनानै दोनखानाय बांसिनानो बैखौ जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो बेखौ जोङो ला लाबोनानै हाखौ हालेवग्रोना लानानै बै बेदरखौ जोङो बेयाव एफबना होनाय जायो बेनि उनाव जों जेब्ला जिबा सान बा नैजि सानसोनि उनाव बै बै जे बे बेदर बेनिफ्राय जे ओ बेफोरबायदिनो बिफां रोखोमनि मोनसे बेन्दों बा बिजौ खारबोयो बेखौ जोङो मानला होनो थाखाय गिबियाव ओ बेफोरबायदिनो औवानि जोंसि बा दिरुं बेखौ जोङो थुनानै हो होनाय जायो जाहाथे बे बेनि बिजौआ गोजौ फारसे मानलानानै दावखोलांनो हायो बेनि उनाव जोङो बै बै बिजौखौ मानला होनो मानला होनानै फिथाइ थायनो थाखाय जोङो
औ।
औवानि मोनसे बै लानाय जायो बे आरो बे औ औवा सायावनो जोङो जाहाथे बै बेदों फोरा बा बिजौफोरा मानलानानै बिबार बारनानै फिथाइ थाइनो हायो। औ बेनि थाखाय जोङो गो बि जेब्ला बिबार बारो अब्ला जों गोबां रोखोम रोखोमनि रासायनारि मुलै रासनारि एम्फो एम्फौनि मुलै हासार बायदिसिना जोङो सारनानै होनाय जायो बा होनाय जायो जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो बा एम फौ जाया बेनि थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि रास नारि एम्फौनि मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला बे बै काक्रेल बे फिथाइ बि बिबारनिफ्राय जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जों औ बै फिथाइखौ जोङो बाजाराव बा सक गलाफोराव फाननानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो बिदिनो नोंथां। औ। नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंजागोन।
आं दा मोनसे
कुइसन सोंबावनो हागोन नामा नोंथांखौ?
आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव माजों हालेवनाय जायो?
गिबियावनो जोङो गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोननि दिनाव ओ बेफोरबायदिनो मो मोसौजों नांगोल मोसौजों जे ना नांगोलजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव गोबां रोखोमनि ते हेन्द ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर गोदोर बैफोर आरिजोंसो जों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
उम
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा मैगं-थाइगंनि आबाद मावो नोंथाङा मुंफोर
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ राङालाव, पानिलाव आरो लेसरा ओमफ्राय ओम भिन्दि
औ औ।
बिब्दिनो मावनाय जायो ओमफ्राय आरो द दंबावो जेरै फाथो फोनाय फाथो फोनाय ओमफ्राय आरो थाइसुम
औ।
बिबदिनो
नों नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथाङा जे बुंदोंमोन राङालाव बै आबादखौ माबोरैहाय मावो नोंथाङा फंनैसोबाबो फोरमायनो हागोन ना?
बै आबादखौ
औ।
अ बारा मिथिया नोंथाङा फोरमाय आरो ना मोनसे।
औ नोंथां जोङो जे जे दैज्लांनि जोगोनार जायखौ बुङो बे जोब होननानै बुङो बेखौ जों मावनो थाखाय गिबियाव बिनि जोलैखौबो बैफोरबाद दिनो ओ बाजार गलाफोरनि बा सक गलाफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो औ बेनि उनाव उनाव जोङो हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों फिन खेबसेबाव हालेवफिनना लाग्रनाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो बै हायाव खन्थिजों बा खदालजों एसे जावग्लिनानै जोङो बेगरफोरखौ थुनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला बे बेगरनिफ्राय गाजा ओंखारबोगोन बा बिफां महरनि ओंखारबोगोन आरो बा बिजौ ओंखारबोगोन बेखौ जोङो थिखांनो थाखाय ओ बेफोरबायाददिनो औवानि ज सिबा औ दिर‌‌ दिरुं जोङो सोंनानै होयो जाहाथे बै बेन्दोंबा
औ
मानला लानानै थायो बेनि थाखाय जोङो गोबां रोखोम रासायनारि हासार रासायनारि एम्फौनि मलै रासायनारि बिबारनि बायदिसिना मलै गोबां रोखोमनि जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो नोंथां बे औ बेनि उनाव जोङो गोबां आदबजों गायनाय जायो जेरहाय खायसे हायाव मा होनानै गायनाय जायो आरो खायसेया खायसेया बेफोरदिनो औवानि बैसां होननानै गोजौआवबो गोजौआवबो माला होनानै थाहेर जायो औ बैफोरबादिनो जोंनि ओनसोलाव राङालावनि आबादखौ बा जोगोनारनि आबादखौ मावनाय जायो नों नोंथां औ नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला बुंजागोन
आं नोंथांनाव एसे माबा सोमबावनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां बुंनोसै
जों सुबुंफोरा आबादखौ मानो मावो नोंथां
नोंथां जोङो आबादखौ जानो थाखायल' मावा मानो होनब्ला जों, जोंनि फालांगिनि बा मुलाम्फा जा जानायनि थाखायबो जों आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
दु
मानो होनब्ला गोबां सुबुङानो आबाद मावा आरो गोबां सुबुङानो आबाद मावा। बैफोर आबाद मावो सुबुंफोरा आबाद मावो सुबुंफोरा, बांसिन मैगं थाइगंखौनो बाजाराव बा सक गलाफोरावसो बायनानै जानायखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नोंथां। बेनिखायनो जोङो गासैबो आबाद माव आबाद मावनायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो जों आबादखौ बेफोरबादिनो मुलाम्फानि थाखाय जोङो गायनाय जायो जों जानो थाखायल' गाया गोबां सुबुङानो
उ नोंगौ नोंथा
मावजोबा औ नों नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
आं बुंनो दंबावो नोंथां बुंनाया हहम नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै माइफोरनि बागै मोननैसो नाम मिथिगौ नामा नोंथाङा? मामा माइनि नाम औ
जेरैहाय जोसा, जोसा माइ, माइब्रा माइ, माइसालि माइ, दा आथिखाल मुगायाव गोदान गोदान ओंखारनाय बंगबन्धु माइ, आरोबाव जमुना माइ बेफोरबायाददि बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि माइ माइ ओं ओंखारनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ। औ बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आरो रनजित माइ, बाहादुर माइ, माइसालि माइ बै बै फोरनो जोंनि बैफोर माइफोरखौनो जों जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथांजोंहाय आं जो औ नोंथांजोंहाय आं जोंनि ओनसोलनि बा नोंथांमोननि ओनसोलनि आबादफोरखौ माबोरैहाय मावोबा मानि थाखाय मावनाय जायो नोंथांजों फोरमायनानै नोंथाङा आंखौ मिथिनायनि थाखाय
अ नोंथांनिसिमबो आंनि फ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबायनानै थां दे बिदिब्ला‌। औ।
दे